औ खोनादो नोथां खोनादो। ओ गिबि गिबियावनो थांसिम खुुलुमनाय जासि हरग्रोबाय।
औ खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय।
आसा खालामो नोंथाङा मोजाङैनो दं। आदसा नोंथां दाथ' जोंना समाबो मोनाबायानो ओ हरनि नै जिनै रिंगा जाबाय। दा नोंथाङा ओ दा मा खालामबाय दं?
आंबोथ' ओरैनो दा ओ ओ जिरायनानैनो दोङो। ओरैनो उन्दुथ'वाखै उन्दुनायालाय। गरमबो ना बोथोरा ओरैनो दिनै जोबोर गरम।
औ नोंथां औ। दोनैथ' जोबोर गरमां जादों बोथोराबो।
औ नोंथाङा ओरैनो दा मा खालामगासिनो?
आंबो इदिनो जिरायना दं ओ नोंथां। माने गरमनि जाहोनावनो आंबो ओरैनो जिरायना थानो गोनां जादों माने उन्दुुनो लांनो हाया मानो हाया जाना दं। ओ गा बे माबाबो मा होनो ओ मोब्लिबाबो गैया नालाय।
औ औ नोंथां।
नैथाम घन्टासो जाबाय माने फैयाखै औ औ नोथां। आतसा नोंथां मा ओंख्रै जाखो दिनैलाय?
ओ जोंहा दिनै अनलाजो दाउमोनलै नोंथां। बेनिफ्राय औ बेनिफ्राय दंबावो जोंहा लेस्रा भाजि लेस्रा भाजा लेस्रा एवनाय। औ ओमफाय नोंथाङालाय माजो जाखो दिनि?
आंना नोंथां आंना दिनै दालिजोनो बिदिनो ओ माबादो जादो ओ दालि आरो आलु भाजि दिनो लेस्रा होननायखाय नोंथां ओ सबाय बिमा बेजोंनो जाबाय जोंबो औ। दा आदसा नोंथांनियाव आङो मोनसे सोंथि सोंनोसै। जेनेबा नोंथाङाथ' बुंबाय ओ अनला दाउ जादों नोंथाङा।
औ नोंथां औ।
थां जेनेबा अनला दाउआ ओ माबायदि ओ बानायो बा अनला दाउखौ मा माबायदि संजायो नोंथाङा आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां ओ बेनि बागैथ' आङो एसेबां मोजाङै गोथौयै मिथिया जाहैबाय। जोंहा बिमायासो सङो नालाय। बेनिफायबो होमबाबो आङो सानसेखालि बिमानि संनायखौ नायदोंमोन आरो आङो। बेबायदिनो माबायदि स सङो होननानै अनला दाउखौ बेनिफ्राय नायै नायै आङो एस से एसे रोंगौ आरो जि रोंगौ आं बिखौ नोंथांनो फोरमायनानै होनोस सै ओ एसेबांदि ओ मायबाफोर गोरोन्थि जाफ्लाङोब्ला नोंथाङा निमाहा होदो आरो ना। बेनि बागै आम अनदला दाउखौ जोङो फास्टाव दैखौ फुदुंग्रोबाय ना। दैखौ ओ दैखौथ' फुदुंग्रोआ र' सरि। जों फास टावनो दाउखौ एवना लाग्रोबाय।
औ नोंथां।
थाव होनानै एवना लाग्रोबाय आरामसे फ्राय खालामनानै जोङो थोरसि एबा गामलायाव जोङो बोखांनानै दोनबाय।
औ नोंथां।
बोखांना दोनखांनानै बेनि उनाव जोङो ओ अन गुन्दै जेनेबा अन अनलाबथ' जोंनो अन गुन्दैखौ नांगोन नालाय। बेनि थाखाय जोङो अन दे नाया जोंनि थाखाय गोनांथार आरोना जोङो अन गुन्दैखौ जोङो गोदोनि जुगजों आरो दानि जुगजों जोंनिया डिफारेन्स जायो माने फाराग दं आरो माने गेजेराव माने गोदो जोङो देयोमोन उवालाव। नङा होमबा नोंथां औ उवलावनो जोङो देनानै अनलाखौ जोङो संनानै जायोमोन दानि जुगाव जोङो जेनेखा बोथोराबो सोलायबाय। जुगाबो सोलायबाय बेनि थाखाय जोङो दानि जुगाव ग्राइन्डार होननाय मोनसे दोङ ना जोंनिया नोंथाङाबोथ' मिथिखागौ बेखौ। औ बे ग्राइडार मेचिन बे ग्राइडार मेसिनाव जोङो होनानै जोङो अनखौ बानायनाय जायो। माइरंनिफ्राय माइरंखौ सोमनानै दोनबाय जों फास्ताव गिबियाव सोमनानै दोननानै जोङो ग्राइनडाराव ग्राइन्दिं खालामनाय जायो आरो जोङो। ग्राइन्दिं खालामखांनायनि उनाव जोङो औ औ औ गुन्दै खालामग्रोनाय जाबाय नोंथां औ गुनदै खालाम खांनायनि उनाव जोङो बेखि दै फुदुंना दोननायाव जोङो अन गुन्दैखौ होबाय ओ जेनेबा गोदौनायाव अन गुन्दैखौ होबाय बेनि ओमफ्राय ओ खारैखौ होयो जोङो खारै होयोबा जोंनिया अनला ओंख्रियावथ' जोंनि खारैखौ नांथारगौ। बेनि थाखाय जोंनो खारैबो नांगौ। जायो जोंना न'आवनो दङ नालाय खारै जिरनाय ओ ओ थास'। ओ माबा थास'नो बावगारदो आङो मा होनो बेखौ। ओ थालिरनिफ्राय जो जिरनानै लकेल। मा खारै दिहुन औ औ। लकेल खारै दिहुननाय दंमोन माने जोंहानाव बेखौनो होबाय फार्स्टाव होनानै बेनिफ्राय जिहेतु नोङो बेदर एवना दोन्दोंमोन ना आङो आङो दाउ बेदर बेखौ गारसनबाय एनिफ्राय ओ। बेनि उनाव दस मिनिट ओ जि मिनिट जिबा मिनिटसोनि उनाव बे ओंख्रिया। रेडि जानानै थायो आरो माने माने जानो थाखाय मोजां जाबाय नोंथां औ
दा इसे एनला आंबो मिथिगौ नोंथां जेनेबा ओ मा ओनो। बिथाङा दि दा एसे आगोलावनो बुंखांबाय बेयाव मा नांगौ ओ अनला दाउ बानायनायनि जितु रोखोम बेयाव गोबां गोबां रोखोम नांगौ जायो। नोंङा ओमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
नोंथांङा अनला दाव बानायब अब्ला बेयावनो आगोलावनो नोंथाङा ओ माइरंखौ गुन्दै खालामग्रोना लानांबाय जेरै नोंथाङा बुं ओ ब्राइनडार मेसिन बा जियानो जा माने आगोलनि दिनाव जोङो दिंखि देयोमोन बा बिदिनो बायदिसिना बिदि देग्रा दंमोन जे खौ जोङो निजिनि मोदोम आरो निजिनि बोलोजों बाहायनानै देग्लिनो गोनां जायोमोन। दा मेसिन फैनायनि जाहोनाव जोङो बेफोरखौ माने ओ माने बेयो जोङो गोल्लै जालांबाय माने बे खामानिया। नङाबथ' आगोलो आइथेंजों ओ गोदो ओ बिदिनो दिं खि देनानैसो देनाय नुयोमोन नालाय ओ गुन्दै खालामनायखौ जों नुनो थाङोमोन। दाथ' बेफोरबायदिया जाला। ओ जेनेबा ओ बेयावनो अनला दाउ सङोबा बेनि आगोलाव नांगोन जोंनो दाउ। दाउ बेदरखौथ' नांथार नांखाथारगौ।
औ नोंगौ।
साहैबाय अन गुन्दै आरो बिदिनो माख खासे रोखोमनि बायदिसिना नांगौ जेनेबा ओ मा होनो ओ खारै थाहैबाय। आरो बेनि अनगा नोंथाङा जेनेबा बेखौ गोद थाव बानायनो थाखाय बेखौ खुगायाव थावनाय बा बेखौ जानानै मोजां मोननाय बानायनो थाखाय बे बेयाव ओ मा होनो हाइजें ओ सामब्राम गुफुर आरो ओ फानलु गोथां बानलु गोथां हालदै पियास बिदिनो ओ संख्रै बायदिसिना बेफोरबायदि ओ जेरै थाव दै बायदिसिना बेफोरखौ होनो गोनां जायो आरो। नोङा होमबा नोंथां? ओ बेफोरजोंसोथ' गोथाव जायो। नोङा होमबा नोंथां जानायाव? औ जेनेबा ओरैन फोर' डाइरेक्टलि बेफोरबायदि होदेराबाथ' गोथाव जानाय नङा। नोङा होमबा नोंथां? आगोल गिबि गिबियावनो बेफोरखौबो होदेरबास सो माने जोंनि जिथु अनलानि मोदोमनाय बे अनला दाउ बेयो जानायाव ओमबासो गोथाव जागोन। दा बिदिनो बेयाव अनलाया जाहैबाय जोंनि मा होनो जोंनि बर'नि मोनसे ओ। गोहोमथार मोनसे जाग्रा बेसाद जिथु जों ख्रि मानो होनबा बे जों बेनो बेयो जोंनि सिनायथि माने जों बर' हारिनि सिनायथि। बे औ मोनसे जामुं जाहैबाय औ बेखौ जोङो जाथारनांगौ माने। बेयो जायाबा जायानो। जों बर' होनना नै सिनायथिखोनो मोननाय नोङा बेखौ जायाबा बिदि आरो माने।
थां आंबोथ' बेबायदिनो नोंथां। आंबो अनलाजो दाउ होनबाथाय मा बुंनो आरो नोंथां। ओरैबायदि मोजां मोनोना जोंनि बर'नि खाजा। गोदो उन्दैनिफ्रायनो जाबोनाय बेसांबा गोथाव खहाब लायो आङो बे बायदि अनलाजो दाउ होनब्लाथाय। जेनेबा आङो अनलाजो दाउ संदो होनबाथाय खोनाबानो खुदैयानो गस्रोद लायो आं निआ नोंथां बेबायदि
दा बेफोरोथ' एकदम मानो होनबा जोङो बिफोरबायदि दा नोंथांजों सावरायलांबाय जेनेबा माबायदि बानायो माबायदि ओ जानांगौ। दा थाङा ओ बेखौथ' जाखांनानै जेरैबायदि जोङो गोजोननाय मोनो बेफोरखौ माने जों फोरमायस' हाया माने। नोङा थां औ नोंथां। दा आगोलनि दिनाव जेनेबा ओ आं बुंलांनाय बादियै जेनेबा नोंथाङा बुंलांनाय बायदियै माने गोबां खस्थ' जायोमोन आरो बेफोरखौ बानायनायाव। औ जेनेबा जोंनि आजै आजौ बा आबै आबौफोर जोंखौ जोंखौ बानायनाय सोलोंबाय दा बेखौ जोङो फोथांनानै लाख खिन थाखाय अराय समबो बेखौ जोङो ओ उनफोराव उन सं फोरावबो जोंनि उन जोलैफोराबो बेखौ फोथांना लाखिनो हागोनखौ जोङो आसा खालामो। ना होमबा नोंथां? औ मानो होनबा बेनि औ बेज बेनि थाखायसो जों सिनायथि मोनदों होनबा नोङा नोङा होमबा नोंथां? औ औ नोंथां। दा नोंथाङा एसे फोरमायना होबावदो दे।
औ ओरैनोथ' आङो मा फोरमाबावनो नों थां आंथ' आंनावबो एसेबांथ' गियान गैया जाहैबाय। बेबादि जामुं बायदिसि ना जानायनि बागै आङो बारा एसेबां गियान गैया जाहैबाय नोंथां।
औ औ औ औ।
ओ नोंथाङा ओरैनो नोंथां मोफोनिखि दा बोथोरा बोरै सोलिगासिनो?
ओ जोंजाथ' बोथोरा दिनैयो सानावहाय गुइ गरममोन गरममोन माने दिनै एसे एसे ओनला माने बेलासे समफोराव एसे अखा हादोंमोन आरो। एसे सान्दा गोलैदोंमोन। एमफाय बिदिनो बेलास से समाव इदिनो सानदुंबो दुंफिननाय जादों आरो अखा हाखांनायनि उनाव। बै अखा हाखांनानै गरमा ओरैबायदि बांबाय बांनायनि जाहोनावनो माने उन्दुलांनो मानो हायै जाद दों आरो जों दा नैबे हरसिमबो नोंथां मोनिजालाय माबायदि नोंथां?
जोंनिखिबो जोबोर गरम जादोलै नोंथां मा बुंबावनो। बोथोरफोरानो बोरै जाखो गरमनि सायाव गरम जालांगासिनो नोंथां। ना बेफोर उम ओ सानफोरासो खाथिफोराव मोनफैबाय नामा नोंथां। बेफोरनि थाखायसो गरम जालाबायखोना माखो बेफोरथ' जाहैबाय नों थां बुंनो थाङोबाथ' जोंनि बेफोरो सुबुं माहारिनैनो गोरोन्थि होननानै सानो आङो। बे गरम जानायनि जाहोनखौबो उम। जोङो बिनि थाखाय जोङो सांग्रांथि लाखिनो हायो जोङो जों सुबुं माहारियानो गोरोन्थि खालामो। गोरोन्थि मावो। बेखौ जोङो सुस्राङोबो सुस्रांगाबो दोङो। बेनिख्राय गोरोन्थि खालामग्राबो दोङो। बेनिफ्राय जोंनो सुस्रांग्राया खम जाहैबाय। बे गि गोरोन्थि खालामग्राया बारा जाहैबाय। बेनि थाखायनो गरमाबो बांबाय बेबायदिनो आरो। जोंनियाव गोबां ओ दा जुगफोरा सोलायबोबायना बोथ थोरा जेनेबा एसे ओ आपग्रेड जाबोबाय। जेनेबा गोदोनि दिनाव ओ आलदामोन दानि जुगाव आलदा जाहैबाय। बिजाय गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रिफोराबो बारायबाय। इ जागाफोराबो जौगाबाय ओ बेबायादिनो जोंनि बोथोरफोरा नो सोलायबाय थाबाय माथो नोंथां। ओ
औ बेनोथ' दा जायखिजाया नोंथां आं म बुंबनो बेफोरखोथ' आरो जोंथ' आरो जेबो बुंनोबो हाया मानोबो हाया। नङा होमबा? थां दा जायखिजाया नोंथां जोंनिया समाबो सफैबाय। ओ नोंथां औ दा नोंथांजो आङो अनला दाउनि बागैबो मिनथिबाय जेनेबा जोङो दा गरम बोथोरा दाबो बांद्रायनाय जागोनखौबो जों एसे एनला रायलायबाय। नोङा होमबा नोंथां? ओ नोंथांजों आङो आङो बे ओ खम समनि गेजेरजोंनो बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिनायनि थाखाय नोंथां सो आङो गोजोन्नाय जासिहरबाय। आसा खालामो आं नोंथांजों उन सम फोराव आरो रायलायबावनो मोनगोन होन्नानै।
औ नोंथां औ नोंथां आंनिफ्रायबो नों आंबो नोंनिफ्राय गोबां बाथ्रा बिनो एसे एनै अनला दाउखौ बोरै सङो बेबायदिनो माबायदि बानायो बेखौ एसे गियानखौ मोनबाय आरो नोंथां नोंथांनिफ्राय मिथिनानै लानो हाबाय नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोर मोजां मोन आङो माने जा गोजोननाय थांबाय आं निफ्रायबो साबायखर बावहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम गोजोन्थों नोंथां गोजोनथों